नोंथां हेल नोंथां हेलौ खैयाखै नोंथां अ औ औ दा खोनादों नों थां ओ ओ नोंथाङा फन हरनायनि जागोना मामोन नोंथां औ
ओरैनो ओ बर हारिनि जिथुआ जोंनि आंगोनि अमा दाउ फिनाय बा जिखुनु जुनादफोर फिनानै जोंनि बर' हारिया गोबाव समनिफ्रायनो जिउ होलांबाय थादों बेफोरनि सोमोन्दै एसे जों सावरायनो सानदों जेरै आं एसे जागायना होनोसै नोंथांनि सिगाङाव आरो नोंथाङा उनावसे जागायदो औ जेरै- जोंनि सुबुं माहारि जोनोम जाजेननायनि फ्रायनो जेब्ला जोंनि सुबुं माहारिया बे बुहुमाव जोनोम जाग्रोदों बा सोरजिग्रो इसोरा बा जिबायदि गोनोखोआरि साननायजों थिवरिफोर दंना बेबायदिहै औ फोर बायदि सोमजिबोदों सुबुं माहारिया बे समनिफ्रायनो जोंनि सुबुं माह माहारिया सिगांनिफ्रायनो अन्थाइनि मुगा बा मा अन्थाइ फोरखौ जों जं जंगा जंगाल बेबायदि जं आरि बानायनानै मैहुर खालामनानै जाबोदोंमोन सिगाङाव जिब जुनारफोरखौ, उनावहा जेब्ला जोंनि सुबुं माहा माहारिया एसे एसे समजों लोगोसे जेब्ला सोलायलांदों आरो बेबायदिनो आबाद मावजेननायखौ सोलोंग्रोदों सिगाङाव अब्लानिया जोंनि आबाद मावनायजों लोगोसे जों आबाद मावनोबाथ जोंनो जुनाद नांगौ जादोंना? नंगौ नोंथां औ बेबायदिनो जों जुनादखौ फिबोदों आरो सिगाङाव जेब्ला ओ जोंनि जि जोंनियावहा बुंफोर थि बा ओ जि ओम थिउरिफोर दं आरो। बे थिउरि फोरजों बुंनाय जायोदि सिगांग्रो सुबुं माहा रिनेवहा गिबिसिन जिब फिसिदों बा जुनाद फिसिदों दोबा मानिया सैमाखौ फिनाय जाग्रोदोंनो नंगौना नोंथां? औ सैमाखौ सिगांग्रो न'आव हा लाबोनानै फिग्रोदों आरो बिनि उनावहाय आरो बेबाय बिदिनो सैमाया बेखायनो मैहुर खालामनायाव सुबुं माहारिखौ बायदिसिना ओह जुब जुनार जुब जिब जुनारफोर खौ हाग्रायाव मैहुर खालामनायाव बे सैमाया आह सुबुं माहारिखौ गोबां मदद होदों मैहुर खालामनायाव उनावहाय लासै लासै बिदिनो मानसिफ्रा सुबुं माहारि फ्रा आबाद मावजेनबाय आबाद मावजेननायाव जोंनो मोसौ मैसोफोरखौ नांगौ जाबाय। औ हालेवनो बा जावग्रोनानै खदालजों जावग्रोनानै आबाद मावदो सिगाङाव उनावहायसो जोंहा जिब जुनादजों औ उनावहाय जिब जुनाद बाहायनानै जों हालेवदों बेबायदि आरो बेबायदिनो उनावहा जोंनो जानो थाखायबोथ' नांगौ जिब जुनादखौ बेसांखो मैहुर खालामना जानो मालाबाथ' मोना जिब जुनाद जानो थाखाय बेखायनो बे दाउ अमाफोर जोलैफोरखौ खौ हाग्रानि फ्राय मोननानै फिसिनाय जाबाय आरो ना बेबायदिनो दाउ अमा बोरमा मोसौ बे बेफोर बादिखौ जों फिबोदों ओ बिदिनो फि सि फि फि यै दासिमबो जों ओ दाउ अमा बोरमा जिब जुनाद बेबायदि डमेस्टिक एनिमेल्सखौ जों फिनायखौ नुनो मोनो आ जोंनि न'खरफोरावहा दानिया जों लानो थाखायबो बा आलासिफोर फै गोआवबो जोंहा जेब्ला नवावबो दाउ बा अमा थाखायो अब्लानिया जोंनि बाहेरायावबो बायनाङा औ बेबायदिनो जों ननि दाउफोरखौनो सिथारनानै जाहोनो हायो आलासि सोंनो हायो
खाय फानाव थायाना नोंथां औ औ
नंगौ नंगौ खायफानाव थाया औ बेखायनो आरो बे बेफोरबा बेनो जोंहा दाउ अमा फिसिनानैबो रां खावरि खामायनो हायो फाननानै गथ गथायफोरखौ बा नखर सालायनायावहा गोबां हेफाजाब होयो आरो औ दाव अमा बो बायदि फिसिनायफोरा नोंगौ नोंथां
फोरखौ जानायजों लोगोसे आदारबो होनो गोनांथि जायो आरोना नोंथां
नोंगौ
मा मा आदार होनाय जायो बेहाय
औ दानियाथ आथिखालावहा जों गोनोखोआरि बा जिथुबा दाना मोनो
औ
फार्मनि ओरैबायादि दा गोनोखोआरि दावगाबोनायजों लोगोसे गोबां दा नाफोर बानायनाय जादों बेफोरबादि खौ जोङो जुदि फालांगियारि रोखोमै मावदोंबा गावनियाव बुरजा रोखोमनि ओ बुरजा हा अमा दाउ फि फिदोंबा बा बोरमा फिदोंबा न मा फालांगि खालामनो साननाय बादिहै अब्लानिया जोङो गावनि जिथुबा गोबाव समजों जो जों जाहोबोबाय थानाय आदार बेफोरखौ जाहोआलासे गोनोखोआरिजों बानायनाय बे दाना बा आदारफोरख खौ जाहोबा बांसिन। जोंहा मुलाम्फा जायो आरो मानोना दाउ अमाफ्रा थाब देरो आरोना बेफोर दानाखौ जाहोबा अब्लानिया जों औ समनि नंगौ समनि सिगाङावनो जों। फाननानै रां खावरि खामायनो हायो आरो नोंथां। नंगौ।
औ मास मोननै हयथबा मास मोनथामावनो गिदिर जायो आरोना औ।
नोंगौ नोंथां।
औ औ
बे ब्रयलार दाउखौथ नुखादों? ब्रैजिबा सानावनो जा गिदिर जायो। औ नै किल' बा थाम केजि बिबा दि जायो आरो ब्रैजिबा साननि गेजेरावनो।
औ बे ब्रयलारनि दावदैखौथ बि जिनिफ्रायसो दिहुननाय जायोना नोंथां बेखौ लाइनफोरावसो
नङा आं मोनथिनायावहा आं नोंथांनो एसे फोरमायनो सानबाय बेखौ बि दैखौ दैयो बे ब्रयलार दाउआनो दैयो नोंथां। नाथाय बेहाय बिथांमोनखौ जिथु बा जोंहा मिथिंगायारि बा जोंखौ मिथिंगाया जिबायदि होयो ओ बेहाय ओरै थायबा अ दाउदैया जानायनि थाखायबो बानायो आरो फि सा होनायनि थाखायबो बानायो। नाथाय बेहाय बे दावदैखो ए जों जाबाय थायोना जायोतुबा बेयो नन फार्टिलाइस। दाउदै होनना बुङो बिखौ। नन फारटिलाइज एग। औ बेखौ बे दाउदैया बेनिफ्राय फि-फिसा जाया आरोना। बे जानो थाख खायल' बानायदों बिखौ बिखौ दैयो दैनाया ओरै दाउआनो दैयो। औ ग'नो रोङा बेयो। बयलारा आरो बिखौ केमिकेल बाय उम इनजेक्सन होनानैसो बे खौ दाउदैखो दैहोयो आरो। बिदिन औ हौवा आरो हिनजाव बेबादि दाउ लोगो जानानै बेबादि। दैया आरोना बे दाउदैखौ बेखौ औ बेबादि औ इनजेक्सन बिदि खामनानैस प्रसेस खामनानैसो बेखौ दैहोनाय जायो बेखायनो बेयो नन फार गारना जों तु जायो दायो बियो फिसा जाहोनो हाया।
औ औ। औ
औ
बयलारनिख्रुइ लखेल दाउआ साबसिन आरो ना? नोंथां।
नोंगौ नंगौ। लकेल दाउआ जाबाय फार्टिलाइस दाउदै बेखायनो दा जोंनियावहा औ निरामिस जानाय बुङ‌ना निरामिस आरो आमिस जानायन बेदर जाग्रा आरो बेदर जायि बेहाय नै सोरबा सोरबादि बुङोना आं दाावदै जायो नाथाय बेदर जाया आं निरामिस मानसि होननानै बे दाउदैया बे नन फार्टिलाइस एकगखौ जानांग बियो। बिखायसे नन फार्टिलायज एग। फोरखौ जोङो। बेखौ आ- बेसखौनो होनजायो आरो निरामिस। खौनो होनो बेखौ मानोना बे दाव। आ फिसा होनो हायाना औ बेखायनो नंगौ नाथाय जों लखेल। एल दाावदै बा न'आव फसिनाय दावदैख खौ जाब्ला नाथाय बियो बियो भेजिटेरियान जाला आर ना औ बियो निरामिस जाला बियो नाथाय बियो मानोना ओ-बे। दैया फार्टिलाइस दावदै ना बे फिसा होनो हायो आरो। बेबायदि।
औ औ अमानोबो दाना होनाय जायोना आरो नोंथां। मा मा दाना होनाय जायो औ गुन्दै।
सनस्रा दायो जोंनि गामियाव। जिबायदि एसे मासे मानै। अमा फिनायाव। थ' आं नुनाय बायदि बा। जों बे माइनि। गुन्दै आरो ओंखामफोर ओंखाम खालायफोरखौनो होलाबायो ओमफ्राय सफै नंगौ नंगौ आरो बे जौ सों जौ संनाय बा सो-जौ गोरान संनाय नङाबा जौ लों। खान्दा बे अ
औ औ अफ्रिखौ होनाय जायो औ बेनि साइसथ'आ साबसिन जायो।
नंगौ थास' थास' बिफां थास' बिफांखौ हाना लायनान। नै।
औ औ औ औ अफ्रियाव होदेरबा साबसिन जायो आरोना नोंथां औ औ औ। औ
उम। बेबायदिनो अमाख खौ फिदों जोंनि मानसिफ्रा फिबोगासिनो आरो बेबायदिनो अमाखौ जोंनि ओनसोलाव नंगौ। रावनाबो फ फानो आरो नङाबा बेफारिफ्रा लांफैयो आरो उम। जोंनि अमायाबो गोबां मोजां ना। मोजाङानो
औ जानो मोजां जोंनि बर' हारिनि अमा औ ओं जोंनि बर'आ बांसिनानो अमाखौ जानाय जायो आरो ना नोंथां औ औ औ ।
फामनि फिसिनाय ओं गोबां रोखोमनि जोलैनि अमा फैबाय । अमा गुफुरफ्रा अस्ट्रेलियान हेमसियार यक। खिसियार दिउरक्स बेबायदि मेरला अमा जोलै फैबाय बेफोरो गोनोखोआरि
अमा थावख्रि औ अमा थावख्रि जे बुङो मा बाय ओ मा बायसा बेयो अमा थाव ख्रिया नोंथां?
थावख्रिया नोंथां बेयो हाग्रायावसो थायो। औ बेखौ जों फिनो हाया आरोना बेनि जोलैया जोबलांदों मानोना सिगाङावहा मेथ फ्ला गोबां दंमोन अमा थावख्रिया हाग्रायाव थायोमोन गुदुङाव थायोमोन बियो गुद थायो आरो गोजौ गोजौ हाग्रायाव थायो आरो ना ओमफ्राय बे खौ हाग्रा सिं सिं खारोना बेख खाय नुनो मोना आरोना बे अमाखौ बे अमा थावख्रिया ओरैनो सरासनस्रायै ओ जि जिनै केजिब फुल' जायो खोमा। आं मोनथिनायाव आरो ।
औ औ।
औ बारा बांद्राय गिदिर जाया फिसिनो हायो। नाथाय बेखौ ओ बिनि जोलैबो मोननांगोन मानोना बियो एनडेनजार ना आइ इउ आइ इउ सि एन दं ना मोनसे लिस्ट औ। बेनि बियो जोबलांनो हमदों तिकिलि एन देनजार्ड बियो दाखालिसो जोंनि आसाम सरखार आबा साम बे जोंनि बेहाय दं ना ब्रिदिं खामनाय अमा थावख्रिखौ औ ब्रिदिं खामहैयो अमा हाग्रानिफ्राय हम मालावनानै
औ औ।
दाखालिसो आं हगारना होदों आं दा मानास हाग्रामायाव। बासबारि रेन्ज होननाय जायगायावहा, औ बेबायदिनो अरां अरां हाग्रामायावबो मानैसो बिबायदि ब्रिदिं खामहोनानै फिगासिनो हाग्रायाव अगारना होदों दायो बिनि अनजिमाया थामजौसो जाहैबाय खोमा दासिम। औ थामजौ नङाबा गैलामोन खमायलांबायमोन मा बु जोबोद बोसोर सिगाङावहा दोनैनिफ्राय नैजि ना नैजिबा बोसोर सिगाङाव आं मोनजाया याखै बेखौ।
औ औ।
औ बेखौ सिगां बै मैहुर खाम-खालामग्राफ्रासो मोनजादों।
औ औ औ औ।
हाग्रायावसो थायो नालाय गुदुंफ्रावसो थायो। फिसा पिगमि ह'क होनना बुङो। इंराजियाव
औ औ ।
बे दिसि अमा होनना बुङ'ना जों फिनाया न'आवहा बे नङा बे जाबाय दिसि अमा बियो बि जोंनि न'खरनिनो जोलै बे औ जोंनि आसामनि गुबैसिन अमानि जोलैया बे दिसि अमाया नाथाय बेखौ बांद्राय फिसिनायखौ नुनो मोनला औ बे अमा थाव बुङा । थां बे अमा थावख्रिया हाग्रायावसो थायो औ बे दिसि अमाया आलदा दिसि अमानि खोमायाबो फिसा फिसा जायो। आरो बेबो बांद्राय देरा आरोना खुगा गोलाव जायो औ बियो देरोबाबो थामजि थामजिबा केजिल' जायो। बोसोरसे फ्रिमाबाया आरो गोथाव जानो मानोना बांद्राय आदारबो जाया नालाय बे अमा जोलैया दा जोंनियावथ' गावरावखौसो फिसियो बे गावराव अमाया गावराव अमाया बे नेपालि नेपाल हादोरनिफ्राय फैनायसो। नेपाल हादरनिफ्राय लाबोनायसै बेखौ ने
औ बेखौ औ औ औ।
नोंगौ। नोंथां जोंहा समा जाबाय दे बिदिबालाय गोजोननाय थाबाय औ औ दे दे नोंथां।